हेलौ।
अ।
हेलौ।
हेलौ
खोनायाखै।
हेल' खोनादों।
उम।
हेलौ खोनादों खोनादों ना खोनादों
खोनादों दा? मानि सायाव रायलायनो?
दे बुंलाय नों बुंग्रोलाय
ओ माबा मुलि मुलि हारिनि लाइफां लायरायनोसै नामा होमबा
औ
बर'फोरनि मुलि हारिनि लायफांनि सायाव मिथियोना एसे एनै? उम माना मुनि आरो मा मा थाबावोमोनलाय? बर'फोरनि मैगंफोरा मोननैसो होनलाय गोसोआव थायो गोसोआव दङ'बा औ आरो
ओमफ्रायो गंगार
जारि ओं आरो
आारिबो
गोसोआव गैला
नेरस बिलाइ
दुन्दिया लकेल दुन्दिया
एम बिलाइ
ओं माबा माना मुनिफ्राथ' माबानि थाखाय मोजां उदैनि थाखाय ना
उम औ
माबा जारि जारिफोराबोसो उदै थाखाय मोजां दा बेफोरबो बेदरफोरजों मा माजों जाजायो माना मुनिफोरा? औ।
उम दाउ औ
आरो ओ मा माजों जाजायो?
दावजों बनायनाय जायो। ओं